खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा फ्रियैनो दङना नोंथां
नंगौ नोंथां आङो दायो फ्रियैनो दङ नोंथाङाबो दङना फ्रियै
औ नोंथां आङो फ्रियैनो दं बेखायनो नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ नोंथां थों बिदिब्ला आङो जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायफोरनि सायाव फंनैसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा
हागोन नंगौ नोंथां हागोन नोंथां
औ नोंथाङाथ मिथिखागौ नङा होमबा जोंनि बर'फोरनि दा गाननाय जोमनाय दखनाफोरखौहाय ओ
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
औ जोंनि बर'फोरनि दखना ओ गननाय जोमनाय एसे सावरायनो होननानै फन खालामदों
औ जागोन नोंथां
जोंनि बर'फोरनि ट्रेडिसनेल ओ दखना बुंनो थाङोबा आगर गुबै ओ दावरायाइ मोख्रे नङा होमबा जोंनि गोदो आबौ मोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायाव आरननाइ गामसा ओ बेफोरनि सोमोन्दै
ओ सावरायनोसै नोंथांजों जोङो नुनो थांगासिनो दङ जोंनि दा आथिखालावहाय बो थोर सोलायनायजों लोगोसे जेरै गोदोनि दखनाफोरखौ जोङो नुनायखौ खम जाबाय जोंनि ओ बर'फोरनि दखना जिहेथु जों आखायजों दायोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
मायदि दखना बिदि दखनाफोरखौहाय जोङो आगोलावहाय आखाइजों थादजोंहाय दानायखौ नुनो मोनोमोन आगर गुबै दखना बा पाथि गखि आगर बा ओ खख्रिखला आगर बा मोसा आगर दावराय मोख्रेब आगर सिंग्रि आगर बेफोरबायाददिखौ गोदो दानाय नुयोमोन आखाइजोंहाय आरननाइ फालि एरनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोङो दा बे फोरखौहाय गोमानाय बायदिखौनो बुंनो हागोन नङा होमबा आखाइजों दानायखौ जोङो नुनो मोनला आथिखालाव जोङो मेसिनजों दानायखौ नुनो मोनो बांसिन दा बिथां औ बिथांखौ बेखौनो आङो सोंनो सानदों नोंथांमोननि साइदजों ओ दासिमबो जिदु न' न' गोदोनि बायदि ओ आखाइजोंहाय बिदि सि दानाय ओ ओ गामसा दानाय फालि एरनाय बिखौहाय नोंथांमोननि साइदजों दासिमबो दानायखौ नुनो मोनो नामा? नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा फंनैसो?
औ जागोन नोंथां थारैनो हागोन माने जुदि आखाइजों बा गावनो दानाय होनोब्ला माने दासिमथ' जोंनि ओनसोलाव बेबादि नुनो मोनलानो नों थां बांसिनानो आरो ओ खरसे बा न'खरनै नुनो मोनो आरो माने माखासे आइजोफोरा गावनो दायो आरो। नाथाय बांसिनानो गैलानो बुंजायो दे नोंथां माने बांसिनो न'आवनो औ बयबो माने खालि ओ हाथाय बाजारनि फ्राय मेचिननिफ्राय दानानै दानाय जिफोरखौनो बा एबा दख'नाफोरखौनो गाननाय खौ नुनो मोनै बांसिनखौनो माने गोदोनि फ्राय जेबादि जोंनि आबै आबौ मोना एबा जोंनि बिमा मोना बेबायदि ओ जाबादि गावसोरनो दा दोंमोन गावसोरनो माने खस्थ' खालामनानै हिसानसालियाव गावसोरनो जि सोंनानै माने गोबां खुन्दुं आरो खुन्दुंखौथ' सोरबाया बायोमोन नाथाय सोरबायाथ' गावनो बानायोमोन नङा होनबा नोंथां? औ बेफोरबादि माने बिथांमोना गावनो खुन्दुंखौबो बानायनानै आरो खुन्दुंखौ माने ओ खुंनानै बेखौ माने हिसानसालियाव जा ओ लांनानै बेबायादि जोबोद माने खस्थ' खालामनानै दायोमोन आरो बयबो। रो बैफोरावनो जोङो बांसिनखौनो ओ बेफोर माने खावरि जालायनायखौबो नुयो आरो खावरि एबा सावरि जे होनोना। औ माने बयबो जालायोमोन आरो सोरनिबा जुदि जि खुंनो ओ गोनां दंब्ला बिसोरनाव थांनानै सावरि जालायनानै खोंफायो माने हेफाजाब होलायोमोन आरो बेबादिनो खालामनानि ओ हि जिफोरखौ दायोमोन आरो। आरो नांगौ रोखोमनिखौ फानोमोन माने आखाइजों दानायखौ फाननानै आरो आरो न'आव गोनां एबा गोनांथि जानाय बा नांगौ जानायखौ न'आवनो लाखिबाय बेबादिनो आलास सि फैयोब्ला माने जा जुदि आरनाय बा बिहु गामसा बा जुदि गामसा दानाय थायोब्ला आलासिफोरनो हरनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन।
औ औ औ नोंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो नाथाय आथिखालावथ' नोंथाङा बुंनाय बादिनो जा मेसिनजोंसो
नोंथां औ औ मेचिनजों दानायखौ बांसिन नुनो मोनो। उम गोदोनि औ।
रावबो माने गावनि आखाइजों बेबादि दानाया जोबोर खमय खम जाबोबाय आरो।
नोंगौ नोंगौ नोंथा
औ
आगोलाव आगोलावथ' नुनो मोनोमोन दे लाथा एम्फौ जोंहाय बै न'आवहाय फिनानै बे फिथोबखौहाय ए खुन्दुं बानायनाय नङा होमबा थावख्रिजों लुयोमोन नोंथां औ आगोलनि समाव जोंनि आबै आबौमोननि समाव जों नुदो मोन नुनो मोनदोंमोन बा खोनानो मोनदोंमोन आरो
नंगौ
न' न' बिदिनो थावग्रिजोंहाय खुन्दुं लुनाय बिदिनो आखाइजोंहाय फालि दानाय इन्दि सि जि माबायावहाय फालियावहाय एरनाय बेफोरबायदिखौ बेवहाय खोनानो मोनदोंमोन नाथाय बेफोर ओ बेफोरबायदिखौ आथिखालाव जों नुनो मोनला बेफोरबायदिखौ जोनो खो खोनानायाबो खम जाबावबासो आथिखालाव नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
न' न' बिदि थावख्रि लुनाय आखाइजोंहाय जुदि माबा दानायखौहाय खम जाबाय नोंथांमोननि थंङैहाय बिदि ओ ओ मा होनो खुन्दुं लुनायखौहाय थावख्रिजों खुन्दुं लुनायखौ नुयो नामा नोंथां
ओ थावख्रिजों खुन्दुं आ दासिमथ सोलिलाया नोंथां बांसिन नाथाय माने हानद्रेदनिनो
औ
टु पारसेन्टल बुंजायसै आरो नोंथां बेबायादि माने नुलानो आरो बयबो बांसिनखौनो नुलानो बुंजासै आरो
औ
नुलाखौनो बुंनो हायो दे नोंथां
औ नोथां आं नोंथाङा खोन्थानो हागोनना दि जोंनि ओ बर' बे ट्रेडिसनेल दखना गाम सा जिहथु जोङो दा उम बर'फोरनि बेफोरखौहाय गाननाय बेफोरखौहाय नोंथांमोननिथिंजायहाय सोलियोना दासिमबो ना आरो बेलेग
औ नोंथां
औ बेलेग ड्रेस गान्नायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथाङा ट्रेडिसनेल जि जोम बेफोर दखना गामसा आरननाइ बुंनायखौ जोङो नुयो नोंथाङा थारैनो नुयो जोंनि ओनसोलाव दासिमबो माने गोदोनि बायदिनो बेफोर माने ट्रेडिसनेल जिफोरखौ फल खालाम बोगासिनो दं आरो दाबो खालामो आरो आरो औ बेफोरबायदिनो जोङो दखना बुङोब्लाथ जोंनि माखासे फोरबोफोर फायो फैयो नालाय जेरै बै सागो बा मागो ओ आरो फोरबोल नङा नोंथां माने माबा मोनसे जुदि मिटिंफोर जायो बा मोनसे खुंथाइ सोलियोब्ला बेफोरखौ गानो आरो बयबो
औ आरो हौवाफ्राबो माने बांसिनखौनो गामसा गाननायखौ नुयो नाथाय दङ आरो माखासे सानैसो साब्रैसो बुंनो हायो बिसोर माने लंपेन्ट गाननायखौ नुयो आरो माने सेंग्रा खौ बुंनो हायो आरो आरो बेबायदिनो आर'नाइया नाथाय नोंथां आर'नाइया थाखायो आरो बयनिबो गोदोनायाव माने हौवाफोरनि आर'नाइ आरो आइजोफोरनिबो माने फालि बादि एबा फास्रा लानायखौ नुयो आरो आर'नाइ खौ नंगौ बिथांमोना माने बेबायदिनो बयबो लानानै फैयो आरो जेनेबा फोरबो एबा मिटिं बेबादि खुंथाय जानायफोराव बयबो माने गोदोनायाव बा फाफ्लियाव लाना फैयो आरो गावबा गाव
औ नोंथां दा नुनो थाङो आथिखालावहाय बे जि दानायफोरखौहाय बांसिन उइभिंआवहायसो दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जोङो न' न' दानायखौहाय एसे खम नुनो मोनबाय
नंगौ नोंथां
औ बुंनो थाङोबा जोङो ओम आथिखालनि दानि जे बर' आइजोफोर बेफोरो ओ सि दानायखौ लासैनो बावलांसिगोन बायदिसो ओ मोन नुनाय जाबाय नङा होमबा थारैनो नोंथां
नंगौ नोंथां माने ओ बांसिनानो दायो जोंनि ओ उन्दै उन्दै गथ'फोराथ' मिथियाखौनो बुंजायो आरो बेफोरखौ नुवाखै नालाय
औ नंगौ नोंथां
बेफोर माने जि दानायाव गोनां जानाय जेरै माखु जेन थेर बेफोरखौ सिनायनो मोननाय नङासै आरो बिसोरो
नंगौ नोंथां
औ माने ओ बेफोरबायदिनो जोबलाङोब्ला एसे गाज्रि जागोन आरो नाथाय जेरै थानायमोनब्ला मोजां जागोन नाथाय दासिमबो नुनो हायो ओ आरो जुदि जोङो बेफोरबायदि बारदल माबा माबि जुदि बर'नि गिदिर खुंथाइ जायोब्ला बेफोरखौ मोनो आरो बेफोर मोजां बाथ्रा आरो दोननाया नेरसोन बादियै दोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरावनो माने उन्दै गथ'फोराबो बेयावनो सिनायनो हायो आरो मिथिनो हायो आरो औ
उम सावरायनानै मोजां मोनबाय नोंथां बिनि उनाव लोगो मोनबावगोन जोंहा नै समाबो जानानै फैबाय नोंथां
नंगौ नोंथां औ जागोन नोंथां
उ